हेल
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों ।
ओ जोंनि बर' समाजाव ओ लाथा एम्फौखौथ' गासिबो मिथि थिखायो नङा होमबा?
औ नंगौ ।
ओ जोंहा लाथा एम्फौखौ ज जानायनिफ्राय फिनायसिम माबादियै जोथोन लानां गौ बा माबादियै आदार होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग गोनना?
औ हागोन नोंथां । ओ लाथा होननानै बुङोब्लाथ ' जों गासैबो मिन्थिखायो लाथा फिसिनाया बर' हारिजों लोगोसे ओ गोबां खाथि सोमोन्दो दं । लाथा फिसिनायखौ बर' हारिया गोदोनिफ्राय लानानै दिनै सिमबो बावगारलांनो हायाखै । ओ लाथा लाथा होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो लाथा एम्फौआ जाबाय मोनसे ओ मोनसे एम्फौ हारिनि जिराद दोननानै
औ नोंगौ ।
लाथा फिनो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो ।
औ औ ।
ओ ला लाथाया ओ ला था सिखिरिनिफ्राय ओंखार ओंखारनाय जायो । लाथा सिखिरिया बेखौ बिदै दैयोब्ला
औ ।
बेखौहाय ओ बे लाथा बिदैखौ मोजाङै जोथोनै दोननानै सप्तासेसोनि उनावहाय बियो लाथा एम्फौ महर मोनो । बे लाथा एमफौ महर ओंखारनायनि उनावहाय बे बे खौहाय इन्दि बिलाइ फिसा फिसा इन्दि बिलाइखौ सिफ्ले सिफ्ले गुन्दै मिहि लाथा एम्फौआ जानो हानाय बायदियै होनाय जायो आदार महर बेनो बेनिफ्राय बे जोब गिदिर जानायसिम जानायसिम सिम गोबां जोथोन लानो गोनां जायो । जेरै बादि लाथा एम्फौ फिसानो फिसा फिसा बिलाइ होनाय जायो । बेनिफ्राय एसे एसे एसे गिदिर जाहांबाथाय एसे एसे बिलाइ गिदिर गिदिरखौ होनाय जायो । बेबादिनो ओ मास मोनसे बा मोननैनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो।
औ ।
ओ जानो थाखाय जों ओ लाथाय गोमोन फैनाय होननानै बुङो। बे लाथा गोमोन फैनाय खौ माबा मोनसे ओ गोरान बिलाइ थालिर फस्ला बा ओ थाइजौ बिलाइफोराव बेखौहाय गोमोन फैयो ब्ला ओ बासि सिनानै दोननाय जायो गोमोन फैनाय बिलाइ ओ गोमोन फैनाय एम्फौखौ। बेनिफ्राय बियो फि थोब महराव फिथोब थोबनानै बेखौ फिथोब थोबोब्ला ओ साननैनि उनाव हाय फिथोबनि ओ बिलाइनिफ्राय बेखौ बोखनानै दोननाय जायो।
औ औ।
बेनि उनावहाय बेखौ ओ साननै सानथामनि उनाव जानो थाखाय फिथोब सिंनिफ्राय बे लाथा एम्फौखौ
औ औ औ।
बेनिफ्राय बेखौ जानो थाखाय मोजाङै सुनानै एवनाय जायो। लाथा एम्फौखौहाय गोबां मैगंफोरजों जानो हायो जेरैबादि होननानै बुङोब्ला अनला खारै अनला खारियाथ बर'नि मोनसे जे मखजाथाव मैगं होननानै गासैबो मिथिखायो।
औ नंगौ नोंथां।
गोबां मानसियानो बे अनला खारैजोंबो लाथाखौहाय जानानै मोजां मोनो।बे लाथा बे लाथा एम्फौखौ थास बि थरायजोंबो जानो हायो।
औ।
थास बिथाइ जों जानो थाखायबो बेयो गो मोजां एबा खहाबथाव ओंख्रि होननानै बर' आइजोफोरा बेखौहाय जानाय जायो। दाथ खौ बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन राहायै जानो हायो। जेरैबाददि होननानै बुङोब्ला बे खौ ओ थावजोंहाय फ्राय एवनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
उम बेनि उनावहाय औ बुंजागोन नोंथां।
लाथा एम्फौखौ माबायदि बेसेनाव फाननाय जायो नोंथाङा एसे बुंदो?
औ औ लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्लाथ' गोबां बेसेन होननानै जों नुनो मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों। लाथा एम्फौनि बेसे बेसेना दासान्दि सोलिफुबाय थानाय बेसेनानो जाबाय बेखौ फवासे फवासेयाव एक्स' होननानै जों मिथिनो मोनदों।
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे लाथा एम्फौनि फिथोबखौ जों गोबां बेसेन होननानै मिथिनो मोनो जेरैबायदिहाय से के जि याव दाइनजौनिबो बारा होननानै जों खोनानो मोन्दों।
औ लाथा एम्फौनि फिथोबजों जोंहा मा बानायनो हायो?
औ औ बे लाथा एम्फौनि फिथोबजों जों ओ गोबां इन्दि सि बानायनो हायो जेरावहाय इन्दि सि होननानै बुङोब्लाथ' गासि बो मिथिखायोआनो बेसेबां बेसेन गोसा। आरो बेसेबा मुंदांखा होननानै बे लाथा फिथोबखौ खुन्दुं थुननानै जों इन्दि सि बानायनाय जायो।
औ।
बां बेसेन गोसा बे इन्दि सिया।
औ नंगौ।
गोदो बर' आइजोफोरा बेखौबो मोनसे ओ न'खर दानायाव मोनसे मोजां खामानि हि हिसाबै एबा मोजाङै फाला
औ।
नाथाय आथिखालनि जे सोलिफुबाय थानाय समाव जों बेफोरखौ इसे खमायबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंगौ।
एसेब्लाबो दिनैनि समावबो बे लाथा एम्फौ फिसिनाय जों नुनो मोन नुबाय थायो।
औ नोंगौ
सिनो थाखाय गोबां खस्तनिबो गोनांथि खस्त जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला लाथा एम्फौआथ गोबां आदार जायो। ओ इसे एनै। ओ इसे एनै इन्दि बिलाइजोंहाय बेखौ फिसिनो हाया।
औ नोंगौ
एम्फौ नायगिरनो गोनां जा ओ गोबां बिलाइ नायगिरनो गोनां जायो
औ औ
बेनि थाखायनो नोंथाङाबो नों थांनि ओनसोलाव लाथा एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन जोंनि ओनसोलावबो लाथा एम्फौखौ बेबादिनो फिसिनायखौ आं नुनो मोनो ओह लाथा एम्फौनि थाखाय जोंहा इनजि बिलाइखो औ गोबां गोजान गोज जान जायगायाव नागिरनानै लाबोनायखौ जों बांसिनानो नुनो मोनो। ओ लाथ था एम्फौखौ। फिसिनो थाखाय खस्तआलाय जायो आरो इसे गोसोआबो गुजुं जानांगौ आरो ना लाथा एम्फौ फिसिनोबाथाय।
औ औ
बिदिनो लाथा एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोंहा इन्दि बिलाइनि गोनांथि नालाय इनदि बिलाइखौ गोजानाव नागिर खानांगौ। आरो इन्दि बिलाइखौ ओ नागिरना लाबोनानै बिदिनो समानै जाबनानै लाथा एम्फौनो रानना होनाय जायो आरो बेखौ जों नुनो मोनदों बा ओं नुनो मोनदों।
औ औ। जा बे लाथा एम्फौखौ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो आरो जेनेबा जानानै मोजां मोनोब्ला मा ओंख्रिजों बांसिन जानानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां।
ओ लाथा एम्फौखौ जानानैथ मोजां मोनखागोन नङा होमबा नोंथां। जोंहा लाथा एम्फौ गासैनिबो थाख खाय फेभ्रेट खा। ओ लाथा एम्फौखौ जानोनो थाखाय जोंहा ओ बांसिन फ्राय एवनानैबो जायो आरो आं बांसिन फ्राय एवनानै जानो मोजां मोनो आरो।
औ औ। बेनिफ्राय नोंथांनि नख'राव बे लाथा एम्फौ फिसिनायखौ नों नुबोदों ना नुबोआसै?
ओं एसे उदैयाव जों हानि न'आव लाथा एम्फौनायखौ लाथा था एम्फौखौ फिसिनायखौ नुदोंमोन आरो। ओ जोंहानि आइयानो फिसिदोंमोन। आरो बिदिनो लाथा एम्फौनो आदार होनो थाखाय बां गोजान गोजान जायगायाव नागिरहैदोंमोन बा आदारखौ थुमनानै होफायो दोंमोन आरो।
औ औ।
ओ नोंथाङा मा मा ओंख्रिजों लाथा एम्फौखौ संफेरनो मोनखो खोन्थानो हागोन ना?
आङो गिबियावनो लाथा एम्फौखौ थास' बिथ'रायजों संनो मोनदोंमोन। थास' बिथ'रायजों जानानै जोबोर गो जोननाय मोन्दों। आरो बे थास' स' बिथ'राइजों संनो थाखाय बेखौ खौ गिबियावनो - थास' बिथ' थास' बिथ'राइ खौ हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै लानाय लाग्रोनो गोनां जायो। बेनि उनाव बेखौ साफ साफायै बासिनानै साफायै सुनानै ओ लाथा एम्फौखौ एव एवफानानै लाग्रोनाय जायो। लाथा एम्फौखौ एवग्रोनानै लाना खांनायनि उनावहाय बे थास'खौ मोजाङै सुनानै दोनखानाय थास'खौ सारायाव संनाय जायो। बेनिफ्रायनो बे थास'आ ओ एसे मोनहांब्ला बे एवनानै दोनखानाय ला थाखौहाय बेवहाय ओ बेव हाय होफानानै मोजाङै संनाय जायो। नांगौ बिबांनि संख्रै फानलौ थाव बेफोरखौ हो होनायनि उनावहाय बेखौ गोबाव संखांनायनि उनाव दसे। जानो हानायनि जानानै। होयो आरो बेखौहाय बेनि अनगायैबो आरो। बेखौहा ओ बे एम्फौखौहाय लाथा एम्फौखौ। ओह अनला खारैजोंबो जानानै मोजां मोनो।
औ।
अनला खारैजों संनो थाखाय बेखौबो ओ लाथा एम्फौखौ गिबियावनो थावजोंहाय मोजाङै एवफ्राननानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय बे अनला खारै संनो थाखायथ जोंनो माइरंनि गोनांथि जाखायो नङा होमबा नोंथां? बे माइरंखौहाय ओह एसे सोमनानै हाय नांगौ बिबांनि सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव बेनि दसे से उनावहाय बेखौ थिखोनानैहाय ओ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो।
औ।
बे गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय सारायाव दै एसे नांगौ जखानि होनानै। बेखौ ग्लब ग्लब फोदौ ओ गुदों खालामनानै लानाय जायो गोदौ होनानै। बे गो दौनाय ओ जा दैयावहाय नांगौ बिबांनि खारै एबा संख्रै। फालौ बेफोरखौ होनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ। खौ मोजाङै बे देनानै लाखानाय गुन्दैखौहाय। सारस्रो सारस्रो। ओह गारबाजोंहाय एरनानै एसे मोनहांब्लाथाय बे लाथा एम्फौ एवखनानै लानायखौ खौहाय बेवहाय होनाय जायो बेनिफ्रायहाय दसे उनाव हाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो आरोखि बेबायदिनो आङो नआवहाय संबा बेबायदि खालामो
औ नंगौ जोंहा समाबो जाबाय नङा हो बा नोंथां? ओ नोंथांनि रायलायनाय नोंथांनि ओ आं सोंनायफोरखौ नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ। औ नोंथां गोजोन्थों।
औ